हेलौ नोंथां। औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनानै नोंनाव कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां नोंथाङा दा फ्रि नामा?
औ नोंथां फ्रियैनो दं।
औ आङो बे जानबुं जायखौ जों मबाइल फन होननानै बुङो नङा होमा नोंथां बिनि सायावसो एसे एसे सावरायलायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथांनाव औ बिदिब्ला आंनो बुंनानै होगोरनोसै औ ओ दा जानबुं होनबाथ' बयबो मिथिखानाय नङा होमा नोंथां ओ जों मबाइल फन होननानै रायजोआव जायफोर बुङो ओ दा बे जानबुङा जोंनि जिउआव माबायदि गोहोम खोख्लैगासिनो दं। आरो बेखौ ओ माब्रै बाहायनो रोंबोखो जों? जों मोनसेगौ नङा होमबा बेखौहाय जेब्ला दिहुनजेनदोंमोन टेलिफन हिसाबै औ बे एलेक्जेडार ग्राहामबेल बिथाङा बे दिहुनजेननाय समनिफ्रायनो ओ जायखौ जिदाइनजौ ओ स्निजिद'सो मायथाइयाव दिहुनदोंमोन नङा होमबा बे दिहुननाय समनिफ्रायनो टेलिफना मानसिफोरनि जिउआव ओरैबायदि मोनसे रिभलउसन जांख्रिखांनाय लाबोदों बायदि
आ
मानोना बेनि गेजेरजोंनो आथिखालावहाय सोलायनानै गोबां ओ मुवा बेसादफोरा जों सोमोनांथाव गोमोथाव नुबोगासिनो दङ।
औ
एक्सुेलि बुंनो थाङोब्ला गोदोनि दिनाव मबाइल फन बा बे टेलिफन गैयि समावहाय मा जायोमोन सुबुंफोरा गावनि खौरांखौ गुबुन सासेनिसिम हरनो थाखाय गोबां सम नांगौमोन। नङा होमबा बिदिनो लाइजाम लिरनानै हरनाय माबा मोनसे खौरां हरनो थाखाय सोरबा सासेखौ दैथायहरनाय बेफोरबायदि आरो आरो जोंथ' खोनायो गोदोनि राहा महाराजाफोरनि दिनावहाय बिदिनो माबा मोनसे फिसा लेखायाव लिरनानै हरनानै सोरबा सासे राजदुतफोरा थांलायलायनानै हैनानै मोनसे रायजोआव थांनाय बिदिनो सप्ता खनसे एक मास गाहाम नांलायनाय मोनसे खौरां हरनोनो। दा बैफोरा गोदोनि गोदोनि जाहैबाय बेफोरथ, नाथाय मबाइल फैनाय लोगो लोगो बेफोरो गैया जालांबाय मानो होनना बुङोब्ला जों दा एफा खस्थ' खालामनांला नङा होमब्ला नोथां। जोङो जेन'बा नों दा दिल्ली मुम्बाइआव थांनो थांनानै माबा मोनसे खौरां हैस्लायस्लाय दानिया मा न' सिंनिफ्रायनो जों जेराव दं बेनि फ्रायनो थानानै गोसोबायदि खौरां हरनो हायो। खौरां लालायनो हायो, बेबायदि अबस्था फैबाय आरो बे मबाइल आरो टेलिफन फैनानै। दा मबाइल होन्नानै बुङोब्ला बा जानबुं होननानै बुङोब्ला जोंनाथ' मोनसे आगजु जाहैबाय नङा होमबा नोंथां। दाजेम जाय मेसिन। बे मेसिना गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम खौरांखौ से सेकेण्ड दुइ सेकेणडनि गेजेरावनो सुग्रोमना हैनो हानाय मोनसे जानबुं दिभाइस।
औ
जों बेखौनो मिथिखायो बयबो मानोना बे बयनिबो आखायाव थाखायो जेन'बा। दा बे जानबुङा जोंनि जिउआव माब्रै गोहोम गोग्लैखो होनबा जेब्ला जानबुंङा फैदों बे दिननिफ्रायनो जोङो जोंनि मबाइलावनो जोङो गान नायनो हायो। बिनिफ्रायनो जोङो साट खालामनो हायो। माने गोबां खौरांखौ जोङो सोलोंनो हायो गुगोलनि गेजेरजों इन्टारनेटनि गेजेरजों नङा होनबा नोंथां? न' सिंनिफ्रायनो जोङो लेखा फरायनो हायो। गोदोनि दिनावहाय जोङो मबाइल गैयै समाव जानबुं गैयै समाव बिदिनो लेखाफोरखौ जोङो बायनानैल' फरायनो हायोमोन। एखेबारे लेखा गुबै लेखा बिलाइफोरखौ दा बिदिल' मा निउस पेपारफोरखौ फरायनो थाखाय जोङो दखानाव निउस पेपार लायनो गोनां जायोमोन। आरो सोरबा सासेनो खौरां हरनो थाखाय जोङो लाइजाम खआवसो सोनानै स्टिक लिरनानै हरनो गोनां जायोमोन। नाथाय दा बेफोरखौ नुला आरो। बिसोरो सोलायबाय सोलायनानै मा जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो सोरबा सासेनो लाइजाम हरस्लायस्लाय मेसेजावनो गावनि गोसोनि खोथाफोरखौ फोरमायहरनो हायो। सात हिसाबै मेसेज हिसाबै। आरोबाव बिदिनो जोङो लोगो हमलायनानै रायज्लायस्लायस्लाय जोङो से सेकेणडनि गेजेरावनो नाम्बार थुग्रोमोना जों जाय मानसिजों रायज्लायगोन मोखांजों मोखां बेबायदि जोङो फेस टु फेस रायज्लायनोबो हायो नङा होमबा? भिदिअ' कल मबाइलनि गेजेरजों जाजोब्बाय आरो बेफोरो।
औ गोदोनि दिनावथ' टेलिफना जेन'बा न' सिङावल'सो दोननानै जोङो न' सिंनिफ्रायनो रायज्लायहरनो हायोमोन एन्थायेना लागायलायनाय थायो नालाय। नाथाय दानि जुगाव बिदि नंला आरो मबाइल फन बा जानबुं फैनाय लोगो लोगो। नों जेरावखि थाङा मानो टावार नांनाय जायगायाव नोंनि सिपियावनो लानानै थां जेराव गोसो बिनिफ्रायनो कल खालामनानै जों दा जायखिजाया सुबुंननो कल खालामनो हायो नङा होनबा नोंथां? दा मबाइल फैनानै मा जाखो जोंना मुलुगानो ओरैबायदि फिसा जाबाय। माने जोङो बबेबा मुलुगनि उल्था जायगायाव थानाय मोनसे हादरनि सुबुं जोंबो। अल खालामग्रोमोना बेनाव लगे-लगे थांनानै जोङो रायलायलायनो हायो आरो हेलौ होनबानो खोनाहैबाय आरो खेबसेनो‌। दा बेबायदि अबस्थायाव फैबाय आरो। जोंनि बुहुमानो जोंनि आखाइ मुथायाव थानाय बायदि जाबाय मबाइल फैनाय लोगो नङा होमबा। आरोबाव जोङो गोदो सिनेमा हलफ्राव थांनानै नायोमोन। लांदां गान नायोमोन। नाथाय दाना बिदि नंला इन्टारटेनमेन्टआ मबाइलावनो जाजोबसै। इन्टारनेट खुलिनानै गुगोलाव बुनाय लोगो - लोगो जोङो मा नायनो गोसो बेखौनो नुयो। इउटुबाव मा नायनो गोसो नुयो दा बेबायदिनो जोङो गोसो बायदि नायनो हायो आरो। नेटफ्लिक्सनो माबानो गोबां रोखोमनि ओ बिदिनो फ्लिमफोर इन्टारटेनमेन्टफोर बेफोरखौ जोङो गावनि मबाइलावनो थुयै- थुयै फ्लिमफोरखौ नायजोबनो हाग्रा जाबाय आरो। गोदोनि दिनावथ' जों बिदि नङामोन औ दा बेबायदि सोलायबोबाय आरो। दा बे नं मबाइला जोंखौहाय जोंनि जिवाव गोबां मोजां खामानिफोरखौबो मावना होबाय रां खामायनाय मानाय बेफोरखौ गोरलै खामायनानै होबाय नाथाय गाज्रिफोरबो माखासे जादों आरो। बेथ' जाखागोन मानोना मोनसे मोजां बेसादावहाय मोजांबो गाज्रिबो थायो नङा होमबा फिप्टि-फिप नों जेखौ मोजां बाहायोब्लासो मोजां जायो। आं मबाइल फननि सायावहाय बा जानबुंनि सायाव बे फंनैसोखौनो बुंथ'नाय जाबाय नोंथां। नोंथांखौबो आङो जानबुंनि सि सायावहाय एसे फोरमायनानै होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो नोंथां।
ओ आं जानबुं जे मबाइल नोंथाङानो माखासे बाथ्रा खौ फोरमानायखाबाय नङा होमबा नोंथां दा जोंनो जामबुंनि गेजेरजोंहाय नोंथां बुंनाय बायदिनो बिदिनो अनेक रोखोम जेनब्ला जों सोलोंनानै लानोबो हायो जेनब्ला जोङा ओ मोनसे रोङै जिराद बा रोङै बुस्थु बा रोङै मोनसे माबाखौहाय बेसादफोरखौहाय जों मबाइलनि गेजेरजों जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि गुगोलावहाय सार्च खालामनानै थुब्लानो जोङो मोननो हायो आरो सोलोंनानै लानो हायो बेबायदिनो जेरै जोंनि माखासे दा ओ स्टुडेन्सफोरनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रा मबाइलाहाय। माने जोङो माबा मोनसे जोङो बेनि गेजेरजों दाउद फोर जायोबा माबा मोनसे जोङो कचिंफोर लानो गोनां जायोब्ला जोङो बै जायगायाव कचिं सेन्टाराव थाङालासे जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो अनलाइनै जों कचिं लानो हायो नङा होनबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
आरो बिनिफ्रायहाय गोदो गोदायनि स समफोरावथ' जेनेबा नोंथां बुंनाय बायदिनो मबाइलफ्राहाय बारा गैयामोन टेलिफन दंमोन आरो बै समफोराव जोंनि ओनसोलफोरावबो जेन'बा टेलिफनाबो गैयामोन बे समाव स्टिकफोरजो हरनांगौ जायोमोन नङा होमबा मेसेज फोरखौहाय नोंथां औ लाइजाम फर हरनांगौ जायोमोन दानि समफोरावथ' जेनब्ला मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो लाइजामखौबो जोङो द'से एक सेकेण्डनि गेजेराव जोङो माने हरनो हायो आरो ना। मबाइलाहाय माखासे ओ माखासे बेराफारसेथिं नायोबा नोंथां बुंनाय बादि माखासे फारसेथिं माने बाहायनो रोङैयाव माखासेनो सुबुंफोराहाय मा मबाइलजोंहाय गाज्रि जालांनो नुनो मोनो आरोना दानि समफोराव दा बे खौहाय सोलोंनानै लानाया नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनिनो दायथ' जोङो मोजांखौहाय बासिना लानानै जोङो गाज्रि बेवहाय माने गारनांगोन आरोना थिग बेबायदिनो आथिखालाव बे जोंङा मबेलनि गेजेरजों ससियेल मेडियानि गेजेरजों जेरै फेसबुक इउटुब बेबायदि इन्सटाग्रामफोरनि गेजेरजों माखासे जे गावनि अन टेलेन्ट बा रोंगौथि जेनेबा सासे सुबुङाहाय नायनो बिथाङानो जेनेबा मोसानो रोंगौ ल्बागान खननो रोंगौ मेथाइ रोजाबनो रोंगौ ना माबा मोनसे ओ ओ खन्थाइ उम माबानो रोंगौ उम बेफोरबायदिखौहाय जोङो पेदसनि गेजेरजों इउटुब चेनेल बा फेसबुकफोरजोंहाय जोङो गुबुनफोरनो गावनि टेलेन्टखौ दिन्थिहोनो हायो नङा होमबा नोंथां दिन्थिहरनो हायो बिनिफ्राय गावखौहाय मुंदांखा खालामनो हायो आरो बेफोरनिफ्रायहाय जोङो गोबां माने मुलाम्फा फावबो मोनो आरोना गोबां रांफोरबो आरजिनो हायो जेरै गोबां जेरै दानि समफोरावनो जों नायनानै नुनो हायो माखासे सुबुंफोरा फेसबुक पेज इउटुब चेनेल खुलिनानै गोबां रांनि रां आरजिनानै माखासे मानसिफोराहाय माने रांनि बिगोमा जागासिनो दं आरोना बे बेफोरनि गेजेरजों जोंखौ बिराद मदद होगासिनो आरोना बे मबाइल ससियेल मिडियानि गेजेर दा बेफोरबायदियैनो जोङो मबाइलजोंहाय माखासे नोंथां बुंनाय बायदि गोदो गोदाय जेनब बे समावहाय गोदोनि समफोरावहाय पेपार निउस पेपार फरायनांगौ जायोमोन दानि जों निउस पेपारखौ जोनो नांलायलायलिआ आरो दानिया जोंनि माबा मोनसे चेनेलाव थांनानै जोङो निउस बेवहाय जों फेसबुकवहाय बा इउटुबावहाय गावसिरनि खौरां बिजोंखौहाय जोङो बै जोङो बिसोरनिफ्रायहाय खोनानो हायो गोबां नुनो मोनो आरो आरो दानि ससेल मेडिया जुगाव ओरैबायदि सिफिड जाबाय दा माबा मोनसे जिनिस या भाइरेल जानो थाखाय एक सेकेणडबो नांला आरो एक सेकेण्डनि गेजेरावनो ओरैबायदि रोजा रोजा सुबुंफोराहाय नुजोबसै आरो ना माबा मोनसे सोरबा मोजां खोथा बुंदोंब्लाबो माबा मोनसे सोरबा गाज्रि मोनसे मेसेजफ्राबो एक सेकेणडआवनो गोसारजोबो आरोना गोदोनि समफोरावथ' जों बे बेफोरबायदि जों मिथियामोन बिदिनो नुलायलायामोन नङा होमबासो सोरनिबा गाज्रि माबा मोनसे मेसेज फैदोंबा बेखौ जोङो मोनथिलायामोन गोजानखौहाय जोङो दा गोजाननि माखासे गारजि गारजि मेसेजफोरखौबो जोङो खाथियाव नुनाय बायदि ददसेनो मिथिजोबो आरो बेफोरबायदिनो मबाइल बे मबाइल फन जेखौ जोङो जामुं बेखौ जोङो जों गोबां माखासे माबाफोरखौ सोलोंनानै लानो हायो जोंनि थाखाय मोजां बेयो मोनसे जोंनि थाखाय मा होनो हेफाजाब होग्रा जोंनि मोनसे बे आगजु आरोना नङा होमबा नोंथा
नंगौ नोंथा।
दा बेफोरनोसै नोंथां दा जोंहा बुंब्लाबो फोजोबनो हाया नङा होमबा? बुंबा बुंनांगौथ' गोबां दङ जोंहा समनिबो आंखाल दा। जि मिनिट जाबाय जोंहा नोंथांजों मबाइल फननि सायावहाय सावरायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथांनिफ्राय माखासे मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथि
औ नोंथांनिफ्रायबो गोबां बाथ्राखौ मिथिबाय। दा बेखायनो साबायखर होबाय नोंथांखौबो गोजोनथोंसै। औ।